अ हेल'
औ खोनादोंना नोंथांङा?
खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों दे
औ मा खालामदों नोंथां?
औ आं दङ दे बिदिनो
अ ओह नोंथांजों बे समाव बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोफोरनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे।
औ अब्ला सावरायनो जागायनोसै ना नोंथां?
औ औ
औ बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' गोबां दङ नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जों खायसे फोरबोखौ बोथोरजों सरजाबनानै खुंनाय जायो। आरो खायसे फोरबोखौ आबादजों सरजाबनानै खुंनाय जायो। दा बेफोरनि गेजेराव खायसे फोरबोआव रंजानाय बाजानायाबो हाबफानानै थायो।
औ नोंगौ।
जोंनि ओनसोलाव आं नोंथांनो मा मा बर'फोरा दोरोङारि फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो- बेनि सोमोन्दै आं मोननैसो फोरमायनानै होग्रोनोसै।
औ जागोन दे।
जोंनि ओनसोलाव बर'फोरनि रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन आरो आंगोसिन फोरबोआनो जाबाय बैसागु फोरबो। दा बैसागु फोरबोनि अनगायै आरोबाव दंबावो जाय फोरबोफोरखौ जोङो माखासे नेमखान्थि आरो आसार खान्थिनि गेजेरजों आबादजों सरजाबनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। बेफोरनो जाबाय नांगोल जांख्रा बेबो मोनसे फोरबो आरो काति गासा बेबो मोनसे फोरबो मागो दमासि आरो बेनि अनगायैबो जेरै दंबावो खासि दुवा जायखौ जों माय हाखांनायनि उनाव खुंनाय जायो। दा नोंथांनि ओनसोलाव बो बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गाहायै फोरबोफोर होनना बुङोब्ला बे बैसागो फोरबो मागो फोरबो काति गासा फोरबो बेखौनो गाहायै जोंनियाव फालिनाय जायो आरोना। लोगोसे बे नांगोल जांख्रा गसा लानाय बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलावहाय फालिनायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
नंगौ नोंथां दा अब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव खाथि फोरबो एबा खाथि गासा फोरबोखौ माबादि फालिनाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन दे दा जोंनि ओनसोलाव काति गासा फोरबो एबा कातिक फोरबो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोंहा माय गायखांनानै माइया जेब्ला थरायनो सम जायो बै समावहाय थरायनानै एसे बिबार लायो बा एसे फिथायफोर लाहाङो बै समावहाय फालिनाय जायो बेखौ जोंहा कातिक दाननि सेथि साननिफ्राय से थि साननि मोनायाव खुंनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां
औ बै सानखालि जोंनि ओनसोलाव गासैबो बर' सुबुंफोरानो गाव गावनि दुब्लि फोथारफोराव साथि लगायो आरो न'खरनि बाख्रियाव न'नि लामायाव गहालियाव बेफोरबायदि जेवारि बाथि लगायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरा फोथायो जे बे बोसोराव बा बे बेबायदि फुजा बा फोरबोनि गेजेरजों इसोरनि सेराव आर'ज गाबोब्ला जोंनि आबादनि थाखाय मोजांनि थाखाय आर'ज गाबोब्ला इसोरा जोंनि आबादखौ जाहाथे बे बोसोराव मोजाङै मोजां मोनफुंनो हायो नांगौ जेसेबांखौ आरो जोंङो जों मोजाङै मोजां मोनफुं सुफुंनो हायो होननानै जोंनि बर'फोरा फोथायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथांनि बुंनाय बा थ्राया थारैनो जोबोद सैथो। अब्ला नोंथांनि ओन सोलाव काति गासा फोरबोखौ फालिनाय बा बे फोरबोखौ खुंनायखौ माबादि खुङो बेनि सोमोन्दै खोनानो मोननानै आंबो जोबोद गोज जोननाय मोन्दों। दा आंबो नों थांनो एसेब्लाबो जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायदिनि दा जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा दैज्लांआव माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला आसिन कार्तिक दाना सफैयो अब्ला माया थायनो थाखाय ओ बिथराय हरजेनो दा बै समाव जोंनि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा
औ
काटिक दाननि सेथि सानखालि नोंथाङा बुंनाय बादिनो से अक्ट ट' खालि साफ्रोमबो माइ आबादनि थाखाय
औ
माइ आबादखौ गाहाम हामलायना हास्थायनानै बेनि थाख खाय जोंनि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा जेब्ला मोना बिलि जायो सान हाबनायनि सिगांनो न'ख नखरनि बर' न'खरनि आइजो नङाब्ला न'खरनि हौवाब्लाबो जायो जायखिजाया न'नि सुबुंफोरा दुगैस्रां लोबस्रां लानानै माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जगार खामनानै लाग्रोनाय जायो। जेरै जोंनि ओन सोलाव दुब्लियाव जेवारि बाथि सावहैयोब्ला थाइगिर बिफांनि फिथाइ बा थाइगिर फिथाइनि बिख खबाव सावनाय जायो। बै थाइगिर फिथाइनि खबखौ मोजाङै दाननानै लाग्रोनानै आरो बे बिखबखौ थुनानै लानो थाखाय बा थुनानै दोननो थाखाय माखा खासे औवानि फिसा फिसा थुनो थाखाय गन सैनानै लानाय जायो। आरो बे - जों लोगोसे गेलास साव दै गोथार थुलुसि आरोबाव गनसा सेवारि लाफ फानानै थाव गुबै बेनिफ्राय खुन्दुं आवा आरो अर लगायनो थाखाय सलाय खौ लानानै न'खरनि आइजोआ दुगैस्रां लोबस्रां खानाय हसारनानै माइ दुब्लिनि फारसे थांनाय जायो। आरो थांनानै सान हाबसे हाबसे गावनि माइ दुब्लिनि सा सानजा खनायाव बे जेवारि बाथ थिखौ सावहैनाय जायो। सावनायनि सिगां जेब अहैयो अब्ला दै ला-लांफाखानाय दै गोथारजों सारनानै गोथार खालामनानै लाखांनायनि उनाव बै लांफानाय मुवा बेसाद फोरखौबो दै सान्थिजों सा सारनानै जेवारिखौ सावनाय जायो। दा सावखांनायनि उनाव मुथानै मुथाथामसो माइखौ लांफानाय थाव गुबैजों गुदिनिफ्राय बिजौ फारसे बिलिर बोनानै गोबां माखासे बाथ्रा बुंनाय जायो। बै बाथ्राफोरखौ दोरोङारि बर' समाजाव जोङो खुगानि राव बा माइ आबादजों सरजाबनानै बुंनाय बा होननानैबो बुंनाय जायो। जेरै बुङो आंनि माइ आबादा मोजाङैनो मोजां फिथाइ थायनांगोन। जेरै थाव फुननायनि उनाव सासे सुबुंनि सासे आयजोनि खानाया गोलाव जायो बेबायदिनो माइनि बिदाङाबो गोलाव गोलाव जानांगोन। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै बेनि उनाव लांफानाय जि दानायाव बाहायग्रा बै मुवाफोर गनसा एबा सि वारिजों बै माइ आबाद दाव बानाय एम्फौफोरखौ होस्रांनानै होनाय जायो। नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबादि नेमखान्थिफोरा दंङ ना गैया नोंथां।
औ दङ' जोंनि जायगायावबो बेफोरबादि नेम खान्थिफोरखौ आंङो नुदों नाथायबा गोबां आंहा माने नआव थानानै बेफोरबादिनि एक्सपिरेन्सखौ आंङो बांद्राय लानो मोनाखै। जायनि आङो औ नोंगौ मानो होनोब्ला आं नआव माने बांद्रायै थानाय जाया बांसिनै गुबुन बाहेर जायगायाव थानाय जायो नालाय। बेखायनो माने औ बैफोर खौ आं बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया आरो ना।
औ अब्लाबो नोंथाङा जे नोंथांनि ओनसोलाव खाति फोरबो खुंनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हादों बे खौ खोनानानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों नोंथां। आं उन्दैनिफ्रायनो गामियावनो थानानै देरबोनायखाय जेब्ला खाति फोरबो जायो अब्ला आइजों लोगोसे दुब्लियाव आंबो थांफानानै बैफोरबादि माखासे नेमफोर खौ खालामनो बा ओ फालिनो मोनफादों बेनि खायनो माखासे से नेमफोरखौ आं जोबोद मोजाङैनो मिथियो नोंथां दा कार्तिक दाननि से अक्ट'खालि गासैबो फैलाव बर'फोरनि दुब्लि माइफोर थाराव बेफोरबादि जोंनाय जो आलाारिबा थिनि महरखौ नुयोब्ला जोबोद मोनसे आबादनि जेवारि बाथ थि सावनाय बा मोनसे सोरांनि फोरबो होननानैबो जोङो गोजोननाय बादि मोनो नोंथां। जेब्ला जोङो सावखांनायनि उनाव नाहरफिनो अब्ला मोनफ्रोमबो दुब्लियावनो बै जोंनाय जेवारि बाथिफोरा आबादारिफोरनि गोसोखौ खौ जोबोद गोजोनग्लाय होनायखौ मोननो हायो अब्ला सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।